नोंथां औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
दाथ' ओरैनो दं नोंथां दायो उन्दुनानै दं आरोना
अ नोंथाङा फुंनि ओंखाम जाखांबायमोन नामा
ओ जाखांनायाथ' जाखांबाय नोंथां
औ मा ओंख्रि जाखोमोन नोंथां
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन आलु एवनाय
औ थ' खबरफोरा मोजाङैनो ना नोंथांना
औ मोजांआनो
अ नोंथाङा एसे फ्रिब्ला जोङो सावरायलायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ नोंथाङा जानो हागौ रावखान्थि बा बर' रावखान्थि एबा रावखान्थि एबा मा होनो इसोरखौ बेफोरखौ मिथियो जानो हागौ नङा होमबा नोंथां
औ मिथियो
औ बाथ्रा बाव बेफोरखौ मिथियो जानो हागौ बर'आथ' गोबां बाथ्रा फाव दङ बेफोरखौ नोङो नोंथाङा एसे एनै मोनथि यो जानो हागौ नङा होमबा
औ औ
औ नोंथाङा माखासे मिथिनाय बेफोरबायदिनो बाथ्रा फाव एबा बाथ्रा बावफोर औ एसे एनै मोजां एसे फोरमायनो हागोन नामा नों मिथिनायफोरखौ
औ हागोन
आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों जिथु थुरि नुब्ला बाथि गारो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोङो जेराव थुरि नुयो जों बे बेयावसो जोङो थुरि हाग्राखौ हानो थाङो बै जायगायावसो मानो होनोब्ला जों जि जायगायाव थुरि थायो बेयावसो जोङो थुरिखौ जों हानो थाङो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो आरोना ओ जेराव ओ बेबायदिनो हाबा जानो एबा हाबा जानो गोनां हौवा दं जायनि जायनि हौवा जानो गोनां हिन्जाव दं जायनि न'खराव बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो हिन्जाव नायनो थांनाय एबा आखाइ हमनो थांनाय जों बे बाथ्रा फावखौहाय जों बेयाव बाहायो आरो ना मानो होनोब्ला जों जोङो बे थुरि नुब्ला बाथि गारोआ माने जिथु आं बुंखाबाय जेराव थुरि नुयो जों बेयावसो हाहैखागोन नङा होमब्ला?
औ औ
जोङो जायनि न'आव जोङो बेबायदि हाबा जानो गोनां एबा बैसो जानो गोनां बैसो जानाय सिख्ला दं एबा हिन्जावसा दं जों बेनि न'खरावसो जोङो बेबायदिनो जोङो थांनो नङा होमबा हिन्जाव नायहैनो जेनेबा जोंनि बेबायदि बिबान जोङो हिनजाव नायनो एबा लायनो थाङो जों बेबायदिनो बे बाथ्रा फावखौहाय जों बेयाव बाहायनाय जायो आरोना आरो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम
औ
औ खोनाखादों जानो हागौ नोंथाङाबो
औ एसे खोनादोंमोन नोंथाङा
औ जोङो बे सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननायावहाय जों बेखौदि मिन्थिनो मोनो जिथु सिखा गोदानखौ जों लाबोनानै जों सानसेयावनो जों मोन्थिनो मोना नङा होमबा नोंथां जोङो बेदिनो सानथामसो जों दाननाय नायनांगोन अब्लासो जों मिथिनो मोनगोन बै सिखाया माबायदि गोबौ ना गोबौ नङा अब्लासो जों हमदांनो हागोन बेबायदिनो थिग माने बेयाव माने बुजायनो सानदों बे सिखा गोदाना दानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननाय बेयाव सानथाम मोननाया बेयाव माने बुजायनो सानोदों आरो ना बे टपिकआव जिथु जोङो हाबा हाबा जाखांनायनि उनाव जितु बै सिख्लानि आखल एबा आखल आखुखौहाय जों मिथिनो थाखाय जोंहा बेदिनो दसे गोबाव सम एबा सानथाम सानब्रैनि उनाव जों मिथिनो मोना जों बेबायदिनो दसे सम गोबावनि उनावसो जों मोनथिनो मोनो। बे थिग बेखौनो फोरमायनो सानदों। मानो होनोब्ला जोङो बेबायदिनो हिनजाव गोदानफोराथ' जेनेबा सानसे साननयावथ' मोजां देखायफ्लायो नङा होमबा नोंथां जों बिबदिनो दसे गोबावनि उनावसो जों मोनथिनो मोनो बैनि आखला माबायदि जोङो बे हाबा जागोदानावथ' बयबो बेबायदिनो ओरैनो मोजां देखायफ्लायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां औ ओंखायनो जोङो बेबायदिनो औ औ जों ओंखायनो बेबायदिनो गोबाव समनि उनावसो जोङो बै हिनजाव हिनजाव हाबा जानाय लाबोनायनि आखलफोरखौ जों हमदांनो हायो अब्लासो जों बेवहाय माने बेबादिनो जोङो मिथिनो मोनो बै हिनजावा मोजां नंगोना नङा बैनि आखलफ्रा मोजां नंगोना नङा अब्लासो जों हम दांनो हायो बेयावनो बे सिखा गोदाना सानथाम होननानै हिनजाव गोदाना सिखा गोदाना दानथाम हिनजाव गोदान सानथाम होननाया बेयावनो जों बेखौनो बुजायनो सानदोंदि हिनजाव हाबा जानो लाबोनाय एबा हाबा जानाय हिन्जावनि आखला माबायदि बेखौ बेयावनो माने फोरमायनो सानदों आरो ना नोंथां दा नोंथाङा बेयावहाय एसे खोनानानै माबायदि मोनदों एब्ला बे बाथ्रा फावनि सायाव एसे नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जिथु नोंथाङा मा बुजि दों एबा औ माबायदि मोनदों बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जिथु बेनि ओंथिफ्रा मा एबा थुरि नुब्ला बाथि गारो एबा बेबायदिनो सिखा गोदाना सानथाम दानथामनो हिनजाव गोदाना सानथामनोखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
बाव होनना मिथियो नङा होम
औ औ औ हेल'
औ बेफोर जोङो औ गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय आरो बेफोरो बा थ्राबावखौ जोङो बाहायो सुंद' हिसाबै माने जाय सोदोबफोरा माने गुसुं जानो हागौ थेवब्लाबो रोखायै माने बिनि ओंथि एबा सोदोब सिङाव थानाय बेफोरखौ फोरमायो आरो जों बेखौनो मोनथियो जाय माने बाथ्राया थोंजोङै बुङागारासिन माने मा होनो इदिनो थोंजोङै बुङालासिनो बबेबा माने सुंद'यैब्लाबो थोंजोङै बुङा गारासिननो बै ओंथि सिङाव थानायफोरखौ फोरमायो आरो बेखौनो जों बाथ्रा बाव होनना मिथियो नङा होमबा
औ सैथो
औ थिग बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो थुरि नुब्ला बाथि गारो बे गोदोनि फ्राय सोलिबोनाय मोनसे बाथ्रा बाव बे जानो हागौ गुसुं नाथाय बिनि सिङाव थानाय ओंथियाथ' जोबोद गोथौ आरो आरो बियो सैथो बाथ्राखौनो फोरमायो आरो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि ज जेराव जों थुरि नुयो बेयावसो जों थुरि हानो थांबाय बियो सैथो जेराव जों थुरि नुयो माने बेयावसो जोङो बाथि गारबोयो आरो माने जोङो थुरि हानानै लाबोनांगौ जायो नालाय गोनांथि जायो बै खानानै लाबोनो थाखाय बैयावहाय गारबोनाय माने खानो थाखाय लाबोनो थाखाय गारबोनाय बे खौ जोङो बाथि होननानै मिथियो आरो बेखायनो जे बेयाव बुंदों आरो बाथ्रा बावावहाय थुरै नुब्ला बाथिगारो औ थिग बेफोरबायदिनो बिनि आरो उल्थायो एबा बिनि मा होनो
एखे सोदोबैनो जोङो आरो हमदांनो हायो आरो बैखौहाय बुंदों माने मानसिखौ थोंजोङै बुङलासिनो बै बाथ्रा भावखौ बाहायदों आरो जेराव हाबा जानो गोनां हिनजाव थायो जे न'खरावहाय हाबा जानो गोनां हिनजावसा थायो बै न'खरावसो माने जुलि खालामनो जोङो हिनजावखौ नाहैयो नङा होमबा
औ
औ बे बेखौनो जोङो बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों मिथियो आरो जे जे न'खरावहाय हिनजावसा थायो जों बेयावसो थांनानै बा बेयावसो नायहैनानै जुलिनि रादाय खाहैयो
औ सैथो
औ बेफोरबायदिनो आरो ओ
औ
जेरावहाय जों हिनजाव मोनगोन बेयावसो थांगोन नङा होमबा जुलिनि रादाय खानो उम थिग बेफोरबाय बेखौनो बे बाथ्रानि गेजेरजों फोरमायदों आरो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ बै बाथ्रा भाव मोनसेया मामोनलाय नोंथां?
ओ सिखा गोदाना दानथाम हिनजाव गोदाना सानथाम
अ औ औ बे बाथ्रा भावनि गेजेरजोंबो जोङो जोबोद मोजाङै मिथिनो मोनो नोंगौ बबो सैथो ओं सिखा गोदानखौथ' जोङो लाबोयो लाबोनानै जोङो सानसेयावनो मिथिया गोबौना बुथुवा बेसेबां गोबौ बेफोरखौ जोङो जेबो मिथिया नाथाय जोङो बेफोरबायदिनो बाहायै बाहायै बाहायबाय थाब्लासो सानथामनि उनावसो बे सिखाखौ मिथियो जाहैदों आरो गोबौथारना गोबौ नङा माबायदि गोख्रों बेफोरबायदिखौ जोङो मिथियो आरो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम औ थिग बेफोरबायदि नो जाय हिनजाव गोदाना जुलि जानानै फैदों एबा फैबाय बेखौ जोङो दानसे दाननैयाव मोनथिया जाहैदों बा सप्तासेयाव मोनथिया गोबाव सम नांगौ आरो थिग बेफोरबायदिनो हिनजाव गोदानखौ मिथिनो थाखायबो जाय न'खरावहाय हिनजाव गोदाना हाबा जाना फैबाय बिनि आखल आखुखौथ' डायरेक्टलि मिथिया नालाय थोंजोङै मिथिया नालाय बेफोरबायदिनो समनि गेजेरजोंहाय समनि उनावहाय बारग'लांब्ला बै हिन्जाव गोदाननि आखल आखुआ माबायदि मोजां ना गाज्रि बिनि सिंनि आखल आखुवा सैथोना नंखाय बेखौहाय दानथामनि उनावसो मोनथियो जाहैदों आरो
औ सैथो
बेनिखायनो बै बाथ्रा भावखौ बाहायदों आरो हिनजाव गोदानाथ' फास फास फैनायावहाय जोबोद मोजां जायो नङा होमबा
औ आखलफोरखौ मोजां देखायफ्लायो
औ आखल आखुफोरखौ मोजां देखायफ्लायो थिग बिदि बेखौ बाहायनोनो बेखौ फोरमायनोनो बै बाथ्रा भावखौ बाहायदों आरो
औ
औ बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदिनो बै हिनजाव गोदाना उनावहाय
हेल' हेल' हेल' हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? आ स' नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बे समावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ-औ
औ जागोन दे गोजोननाय थाबाय